हेलौ
थाङा
औ खोनादों नोंथां।
जादों राय्लायनो हागोन ना
अ औ नंगौ नोंथां रायज्लाय जागोन
गोजोन बागै रायलायगोन
औ जोङो जेनेबा ओ जानायनि सायावबो राय्लायजागोन नोंथां खोनादोंना नोंथांआ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा खोनादों
अ दासो खोनादों दासो खोनादों
आं खोनागासिनो दे औ खोनाबायनाा औ बर'आ बर'फ्रा औ जोंनि बर'फ्रा मा मा ओंख्रिफोर जायो मैगंफोर जायो माबादि बुंनो हागोनना नोंथाङा मुंफोरखौ?
औ। बर'फोरा जानायाथ' बिदिनो जोंनिया जेनेबा सबायफोरखौ गोबां जानाय नुनो मोनो आरो
औ।
माबा मा होनो दालिफोरखौ जानाय नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा थास'फोरखौ जोङो थास' बिबार बैफोरखौबो जों हाग्राफोरनिफ्राय नागिरनानै जानाय नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै बेयाव दङो जोंनिया अनला खोरै अनला खारैखौथ' जों गोबां जानाय नुनो मोनो।
औ
थ' जों जानाय बुङोब्ला बेवहाय बायदि रोखोम हो लानानै जायो आरो नोंथां बेवहाय बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा माबाखौ जानायखौ नुनो मोनो मा होनो बेखौ बै गोखै ओंख्रि जोंनिया दा ओ मैथा मैथाखौबो जोङो गोबां जानाय नुनो औ बेखौथ' नाजों गोबाङैनो जायो बानायनानै माने औ नोंथां। नोंथांनि जायगायाव मा मा जेनेबा मोनो बिदिनो
जोंनि जायगायाव बिदिनो गोखै होनोब्ला मैथा एखमबा खामब्रेंगाफोरजोंबो नाजों संनानै जानाय नुयो सिंग्रि मैखि ओमफ्राय दङ बायदिसिना जारि जोगोलावरि बायदिसिना लोमजायो ब्ला जारि बा जोगोलावरि बेफोरखौ बेदरजों संनानै जायो।
औ नंगौ नोंथां।
थास' आथिं थास' बेदर थास' बिथथराइ बायदिसिना हाग्रानि मैगं बुथुमनानै जायो थुनथिनि बोथोर लानानै बोथोर आर
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ। बेनि अनगायैबोन अन नारजि नारजिखौ अमाजों जानाय नुनो मोनो नारजिखौ बर'फ्रा गोबाङैनो जायो। ओमफ्राय था गान्दा
औ नंगौ।
बेफोरखौबो नाजों बेदरजों जानाय
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो नारजिखौ जानाय नुनो मोनो। नारजिखौथ' जोङो ओ गोबाङैनो न'खरफ्राव जायो। बेनि अनगायैबो बेखौ जों जेनेबा सोरबाफोर न'खरफोराव रुंसारि जायोबा बैखालिबो जों बेखौ नांथारगौ एबा बाहायथारनायखौ नुनो मोनो। औ नंगौ नोंथां नोंथांनि जायगायाव ना जिखौ मा रोखोमनि बानायना जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
आंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव नारजिखौ ओ बे मानसि थैनायाव बाहायनायनि अनगायैबो औ गोथां फाथोखौथ' जायो बिदिनो गोथांखौ बिनि अमाजों बांसिन बांसिन जानाय नुनो मोनो अमा बेदरजों बांसिन जानाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
औ।
औ माने फाथोखौनो जों जेनेबा गोथां फाथोफोरखौनो फोरानना दोनबानो बे नारजिनि महर लायो आरो न' नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ औ थारैनो बिदिनो बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? नोंथांनि जायगायाव जेनेबा अनला ओंख्रिबो जायो होननानै बुंदों न बे अनला ओंख्रिखौ मा रोखोमै नोंथांमोननि जायगायाव संनानै जायो एसे फोरमायना होनाय नोंथां।
गिबियावनो अन गुन्दैखौ देनानै लाग्रोबाय देखांनायनि उनाव ओ सारायावहाय दै गुदुं खालामबाय दै गुदुं बा जुदि अनला गोजा जायोब्ला आरोखि जेबो होआब्ला दै गुदुं गोदौनायाव गुन्दैखौ एसे एसे होलांनानै बा खारै होनानै बिदिनो संबाय ओमफ्राय जुदि बेदर थुफैहयोब्ला बेदरखौ एवखांनानै लाग्रोनानै बिदिनो ओ बेदर संनायाव अनलानि गुन्दैखौ एसे एसे होफाननानै सङो आरोखि
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां थारैनो। बे जोंनियावबो बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय बै खारैखौ जोंनि जायगायाव गोबाङै बाहायनाय नुनो मोनो जोंनियावथ खारैखौ जोङो थारैनो बै थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो बेवहाय थालिर बिफांखौ जोङो दानफायना लाबोनानै जोङो सान्दुं नांनायफोर जायगायाव लाना फैना जिरना दोनफायो जिरना दोननायनि उनाव जेब्ला रानफैयो रानबाथाय जोङो माने बेखौ खावनानै होयो अरजों आरो मोनसे जायगायावनो बुथुमनानै स बेनि उनाव बे हांगार जानाय खौनो जोङो ओ खारै हिसाबै बाहायो मानो बै हांगारखौ जोङो उम बै जेनेब बा ओ बे दोनग्रा जायगाफोराव दोननानै एसे दै लुना होबाथाय औ सर औ बिदिनो खारै रोसि जायो आरो बे खारै रोसिखोनो जों बायदिसिना दै जेनेबा आ दालि खारै जानाय सबाइ खारै जानाय एबा औ बे अनला खारै जानाय बेफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहायथ होदलानानै नोंथाङा बुंबायानो जेनेबा बेदरफोरखौ एबा जोङो जोङो जेनेबा दाउ न फोरावनो फिसिना दोन्नाय दाउफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो औ बेनि अ बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा लाथा एम्फौफोर
लाथा एम्फौ जायो औ बेथ बरनिनो मोनसे ओंख्रि मैगं जाहैबाय औ खुमब्रा जानाय नुनो मोनो हां सोजों खुमब्रा जानाय नुनो मोनो बेदरजों बरफोरखौ
औ नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा सामफोर मोनो नामा मोनो? बाथाय नोंथांमोनाव माबायसा औ माबायसा बेखौ जायो एबा बहानिफ्राय मोनो नोंथांङा एसे बुंनो हागोन?
जोंनाव जोंनि जायगायाव दैमा खाथि खालानि फिसा फेनला दैमायाव साम मोनो आइजोफोरा खनहैयो ननि फुख्रियावबो सामखौ मोनो बे फोरावबो खननानै लाबोयो खनना लाबोनायनि उनाव ओ‌ मोजां सुना नै सामखौ खेबनै खेबथाम सुनानै संख्रि होना सुनानै बेनि उनावहाय सामनि उनथिंजायनि सामनि खिथुखौ दान्नानै लायो ओमफ्रा खु गानि मुख्राखौ सामनि बेखौ बोखारनानै आरोबाव खेबसे साफा खालाम नानै सुयो ओमफ्राय बेनि उनाव संङो ओ साराइ गुदुंवावहाइ होनानै एसे एवनाय बादि मोननाय बादिहाय गुदुंवाहाय होनानै लाबाय बेनि उनाव संङो आरोखि
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायावबो सामफोरखौ जोङो गोबांङैनो ओ दैज्लांफोराव दै थाबाथाय दै ब्लिफोरावनो मोनो आरो जोङो बेखौ हाखरफोरावबो मोननायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिया दैमा दंङ नालाय बे दैमायावबो सामफोरखौ मोनो दैमायाव मोननाय सामुआ एसे जोंनिया गोलाव गोलाव जायो थेवबो बेखौ जोङो जायो आरो नोंथां अ सामु लादाइब नों थारैनो जोंनि जायगायाव मोनो बेखौथ औ बेखौ जोङो रुगारनानै बेनि सिंङाव थानाय मोदोमखौ दिहुननानै जोङो जेनेबा ओ फ्राय खालामनानै जानायखौबो नुनो मोनो औ‌ नों गौ नोंथां
सामखौ माजों माजों जायो नोंथांङा खोन्थानो हागोन नामा?
साम खौथ जोङो जेनेब बा सामखौ जोङो दालिफोर दालिफोराव होदलानानै बो जानायखौ नुनो मोनो औ सबाय एबा जोङो बिदिनो नुयो आरो साम'फोरखौ ओरैनोबो एवफ्राननानै जानाय बा बायमान माने ओइ बैनि जेनेबा मोदोमखो ना मोदोम रुगारना दिहुननायनि उनाव जोङो माने आलु होनानै एबा बायदिसिना बिदिनो होदलानानै जानाय खौबो नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथां।
थाजोंबो जानाय नुनो मोनो सामुला दायखौहाय।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायाव मैथाखौ मोनो मैथायाथ बेखौ जोङो नफोरावनो फोनानै ओ मैथाखौ जोङो
औ औ मैथायाबो बायदिसिना रोखोमनि दं नङा होमबा मैथा गोखै मै था बांगाल मैथा गोजा नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगा बेयावबो मैथाखौथ बै गोदजा गोदजा नुनाया बेबो बै मैथाखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ बेजों लोगोसे औ मैथा। गोजाबो दं गोखैबो दं मैथा बांगाल। बो दं खांख्रायजोंबो जानाय नुनो मोनो बर'फोरखौ। खांख्राइजों लोगोसे मै था जानाय नुनो मोनो खांख्राइ खननानै लाब नि खांख्रायनि आथिं खांख्रायनि मेलेम बायदिसिनाखौ जों जानाय नुनो मोनो खांख्रायनि गिदिर गिदिर आथिंखौ मैथाजोंहाय संनानै खांख्राइनि मेलेमजोंहाय ओंख्रि बानायनानै मैथाजों संनाय नुनो मोनो नङा होमबा।
नंगौ थारैनो ओ जोंनि जायगायाव जोङो बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ।
औ बेफोरबायदि जों माने मैथाजों खांख्रायखौ जोंनि जायगायावबो जायो। गोबाङैनो जेनेबा बे खांख्राय फिसा फिसाफोरखौबो। जोङो एवफ्रा ना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव मैथायाव होलानानै। आरो नाफोरजोंथ' जोङो जाखायोआनो बेखौ जोबोद गोथाव जायो माने नाजों जाबाथाय।
औ बर'फ्रा आरोबाव मोनसे मैगं जाबावो बेनो जाहैबाय औवा मेवाइ। औवा मेवाइखौ सबाइजों संनानै जायो औवा मेवाइखौ खारै होनानै बेदरजों संनानै जायो अमा बेदरजों। नङा होमबा।
नंगौ नोंथां थारैनो औ। दे नोंथां जोंनिया औ सम समाबो जाबायमोन बिदिब्ला। उनाव रायलाय औ नंगौ नोंथां गोजोनथों नोंथां।